हेलौ नोंथां
औ खोनादों
औ नोंथां ओ नोंथाङा आंनो बे जोंनि मिथिंगानि गाज्रि जानाय जाहोन आरो बे फोरखौ रैखा खालामनायनि राहाफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दा जोंहा मिथिंगा औ मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिखायो जों जेराव थादोंना बेनो जोंनि मिथिंगा जेरैहाय जोङो मिथिंगानि बार दै हा जिब जुनार जों गासै सैबो ज' बे मिथिंगानि बिखायावबो जोङो थांनानै थायो नङा ओमबा बार दै हा गैयाब्लाथ' जों सुबुं माहारियाबो थांनानै थानाया गोब्राबखा आरो दा जोङो बे मिथिंगाखौ माबोरै गुफुंले खालामगासिनो दं होननानै बुङोब्ला जों सुबुं माहारियाबो माखासे मा हाबा मावनायनि गेजेरजोंबो गुबुंले खालामगासिनो दङ आरो माखासे मिथिंगायारि खैफोद फोर जेरै अरगें हाजो बेफ्रुनाय नङा होमबा हा गिसिखानाय दै बाना जानाय बेफोरजोंबो जोंना मा ओ लासै लासै मिथिगानि मा खासे सोरजिफोरा खहा एबा गुबुंले जालांगासिनो आरो जेरैहाय जों सुबुं माहारिया खहा खालामदों होन्नानै बुङोब्ला माखासे गेदेर गेदेर दारिमिन खल कारखानाफोर दिहुननाय गोबां जोंनि गेजेरावथ' माखासे दा फेक्ट'रिफोर खुलियो नङा होमबा बैफोरनि गेजेरजों माखासे ओ उखुन्दैफोर ओंखारनाय गाज्रि मुवा बेसाद दाखोर दाला बेफोरखौ जोङो माबा मोन ओ जायगायाव दाबसेयाव गारनानै जों बे हानि गुनखौ गाज्रि खालामनाय बेबायदि आरो आरो माखासे दाखोर दालाफोर बा जोंनाव दैमा गिदिरफोरावबो गारनानै हरनाय बेफोराव जोंनि दैफोराबो गुबुंले जा दों नङा ओमबा बेबायदि आरो
औ
दा बै दारिमिनफोरा जोंनि गेजेरावहाय गोबां ओंखारबाय दारिमिन याव मानो होनबा दानि मुगायाव जोंहा गोबां बायदि रोखोमनि ओ मुवा बेसादफोरा गोदान गोदान ओंखारगासिनो दङ सुबुंनो नांगौफोरा जोंना जोबनो गैला आरो दा बेफोरखौ जोङो नांगौखौ सुफुंनो था माने बेबायदि माखासे गिदिर गिदिर दारिमिन कल खारखाना फोराबो ओंखारगासिनो दङ दा जोङो बेखौहाय दा जोङो सिगाङावहायनो ओ होबथानो हानांगोन आरो दा जोङो बेखौ होबथायोब्लासो बा बांद्राय बेबायदि दिरुननाय नङा होमबा नांगौखौ बांद्राय दिरुननायनि जाहोनाव जोङो बेफोर गुबुंले जागासिनो बेखौ जोङो होबथानांगोन आरो अब्लासो जोंनि आबहावायाबो माखासे ओ गोग्गोआव थागोन आरो बबेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो ओ आबादफोरखौ जोङो गोबांथार नांगौ जानायलाय जोंहा एसे एनै आबादा थोला बेनिखायनो जोंहा गोबां बुरजा बुरजा बिगा बिगा हायाव जोङो आबाद फोरखौ दानि मुगायाव मावनाय नुसै दा बैफोर आबादफोरखौ जोङो मोस जां जानायखौ लुबैयो नङा होमबा जों आबादखौ मावनानै जोङो जे ओ माबा मोनसे खहा जानाय लस जानाय जों बेखौ लुबैया आबादखौ जों मोजां मोननानै बेखौ जोङो फाननो मोननाय बेखौ जों लुबैयो बेनिखायनो जोंहा हासारफोर बाहायबाय आरो दानि मुगायावहाय गोबां रासायनारि हा सारफोरखौ बाहायो हाग्रा थैनायनि मुलिफोर खौ बाहायो एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोरखौ जोङो बाहायो। बेफोराव जोंनि हानि गुना बा लासै लासै जोंहा जामबोगासिनो गाज्रि जाबोगासिनो दं। जाउनाव जोङो बे हासारफोरखौ बाहायाब्लानो जोंनि आबाद खौ जोङो दैखांनो हायो बेबायदि मोनसे थासारि जानानै फैबाय नङा होमबा।
बिनिखायनो जोङो बे जोङो आबादखौ जोङो बयबो सुबुंफोरानो गाव गाव जानो थाखाय एफा एफा मावनानै लायोब्ला अब्ला जोंनाव बेबायदि माखासे गोबां बिबांनि आबाद नांगौ आदार बुथुम नांगौ बेयो जोंहा गैया जालांगोन आरो माने जों एसे एसे आबाद मावनायानो जोंनि थाखाय थोजासे जागोन। बेनिखायनो जों जेसेबां सुबुंफोरा जों साख्रि बाख्रि गिदिर गिदिर मावा मानो जोङो मा गाव गावनि जानाय आदारखौ जोङो गावनो गाव एसे एसे दिरुननानै लायोब्ला जोंहा बेबायदि माखासे रासायनारिक हासा बाहायनांनाय बेबायदि आबाद बुरजा बुरजा दिहुननांनाय बेफोरो जोंहा गैया जालांब्लानो जोङो जोंनि हाखौ मिथिंगाखौ रैखा खालामनाय जायो ना जाया नङा होमबा नोंथां। दा बेनो आरो दा बै मुलि होनाय मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जानानै जोंनि देहायावबो बेमार बेखौनो सोनानै लाागागासिनो दं आरो दा जों गावनो गाव मावनानै मोननाय अरगेनिक जेबो मुलि होयालासिनो जा एसे मोनो बेखौनो जोङो मावनानै जायोब्ला अब्ला जोंहा देहानि थाखायबो बे मुलाम्फा गोनां जादोंना जायाखै आरो जों बै मिथिंगाखौबो जोङो रैखा खालामनाय जादों आरो दा जों गुबुननि सायावसो जोङो दाना सोनारग्रा जाजोब्बाय नङा होमबा गुबुन हारिफोरनि मुलि जों बानायनाय मैगं थाइगं जानाय गुबुन हारिफोरनि माखासे बेबायदि हासार होनानै मुलि होनानै बाहाय आबाद दिरुननाय बेखौ जों जानानै जोङो लासै लासै जोंनि देहायाव बेरामसो सोमजिहोनानै ला सिनो आरो बेनिखायनो जों रावबो अलसिया जाना थायालासै लासे जों बयबो ओ गावाबागाव न'आवनो न'आवबो जानो आन्था बे मैगं थाइगं जायखि आबादानो जाया मानो बेखौ मावनानै लायोब्ला जोंनि बे मिथिंगाखौ जोङो एसेब्लाबो रैखा खालामनाय जागोन आरो। बै आबाद बुरजा बुरजा दिहुननानै जे हासार बाहायनानै बेयो खम जागोन ना। अब्ला जोंहा बेबायदि रैखा खालामनाय जागोन आरो दा जोङो आरो दा बे बेबायदिनो बिफां लाइफां दानफायनाय गारि मथरनि उखुन्दैफोरजों जोंहा बे मिथिंगा बिखानि बिंदुआ आबहावाया जोंहा गाज्रि जालांगासिनो दं। बिफां बिफां लाइफां दानफायनायजोंबो सानसे सानसे सानसे जोंहा मा जालांगासिनो बिदङआ बांद्राय जालांगासिनो। अखाखौ जोङो मोनला नांगौ रोखोमनि जोङो अखाखौ मोनला सम मथे जोङो अखाखौ नांगौब्लाबो दै नांगौब्लाबो जोङो मोननो हाला बेबायदि जाबाय आरो। दा बेनिखायनो जोंहा मा जाखो थांना थानायाव जोंहा गोबां खस्थ' मोनसै आरो बिदुंया दुंनायनि जाहनननि बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय बारग'नोब्ला जों गावनो गाव जोङो गोसो जानांगोन जे जोंहा फांफा फांफा बा जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बेबायदिनो बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ जों लाबाय थायोब्ला जोंहा मोजां जागोन आरो आबहावाखौबो जोङो समानथाइ लाखिनाय जागोन। आरो जोङो मा गोजोन गोग्गो जिउ दानो हानाय बेबायदि मोनसे सुबिदाया फैगोन आरो। बेनिखायनो जोङो मा गावबा गाव गोसो जानानै जोङो बिफांफोरखौ गायलांबाय थायोब्ला जोङो थारैनो अखाफोरखौ जोङो मोननो हागोन आरो जोङो आबादफोरखौ सम मथे मावनो हागोन हागोन बेबायदि जानानै फैगोन आरो आङो दा मिथिंगानि सायाव बेखिनिखौनो बुंबाय दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो सानदोंब्ला बुंनो
औ औ नोंथां थारैनो जोङा मिथिंगायाथ' गुब गुबुन गुबुन राहा बा गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय जोंहा गाज्रि जायो बा गेब्रेनाय जायो नङा होमबा नोंथां नोंथाङानो फोरमायखाबाय जे मिथिंगायारि माखासे जाथाय जेरै अरगें बेरफुनाय दै बाना जानाय आरो बेबायदिनो बांग्रिं मावनाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंनि अरनारि अर खामनाय बेफोरनि जोहै जोंहा मिथिंगाया गावनो गाव गाज्रि जायो नङा होनबा नोंथां बेजों लोगोसेनो जोंहा सुबुं बे फोरनि मावथायाइ बेयावबो जोंहा मिथिंगाया गोबां गाज्रि जालांनो हमो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोबा सुबुं अनजिमा बानायनायनि जाहोनाव बा गोबांथार माखासे न' बां थाग्रा जायगा बिनि गोनांथिया बांलांदों बेजों लोगोसे जोङो न' बां लुनो थाखाय थाखा जायगा खालामनो थाखाय अरनबारिफोरखौ जोङो दानस्रांनानै थानाय बा हादान सिफायनाय जोङो बेखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो जे जोंहा आबादनि गोनांथि बा जाग्रा आदारनि गोनांथि बिनि बांनायाव जोंहा गोबां गुवार गुवार आबाद फोथार खालामनो थाखाय माखासे अरनबारि बा हाग्राबारि बेफोरखौ दानफायस्रांनाय बेबो जोंहा बांलांदों दा बेनि जोहैबो जोंहा बिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांदों आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे कल खारखाना बा दारिमिन खालामनो थाखाय गोबां गुवार गुवार जायगाफोरखौ जोङो बेबायदिनो हाग्रा ओनसोल बेफोराव दंफां लाइफां दानफायस्रांनानै कलकारखाना फोर जोंहा गायसननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंहा बेफोरनि जाहोनावनो जोंहा बिफां लाइफां खमायनायनि जाहोनावनो माखसे जोंनि जे हां लाग्रा अक्सिजेन गेस बिनि बिबाङा खमायलांदों मानो होननानै बुङोबा बिफां लाइफांफोरा जोंनो सोरां बिजिरखौ दानायनि जोहै जोंनो अक्सिजेन गेसखौ हगारनानै होयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि सुबुं अनजिमाया जे बांलांबाय जे कार्बन डाय अक्साइद जे जोंनाव हगारो बेबो जोंहा बांलांबाय दा बैफोरखौबो बिफां लाइफांफोरानो सोरां बिजदिरखौ दानायनि जोै सोबनानै लायोमोन आरो जे जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जे जोंहा माखासे गारि मथरनि बाहायनाय कल कारखानाफोर गायसननाय दा बैफोर गारि मथरनि उखुन्दै आरो कलकातानि उखुन्दै बैफोरखौबो जोंहा बिफां लाइफांफोरानो जोंहा बोनानै लायोमोन दा बिफां लाइफां खमायनायनि जाहोनाव बेबो बांलांनो हमबाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंनि माखासे मुवा बेसाद बा जोंनि बाहायनाय प्लास्टिक बायदि बायदिफोरखौ सावनाय बेनिफ्राय जोङो कार्बन दडाइ अक्साइड गेस ओंखारनाय बेबो जोंहा बांलांनो हमदों आरो बिफां लाइफांफोरा जे खमायलांदों बिनि जाहोनाव जोंहा बेफोरखौ बोनानै लानो गैया जादों आरो बेबायदिनो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनानै जे जोंहा आबादनि बेलायाव आरो थाग्रा जायगानि बेलायाव आरो कल खारखानानि बेलायाव बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमाव जोङो बिफां लाइफांखौ दानस्रा दानफ्लायस्रांदों बेनि जाहोनावनो जोंहा अखानि बिबाङाबो खमायलांदों आरो बे अखानि बिबां खमायनायजों लोगोसे जोंहा बिफां लाइफां गैयियाव आरो अखानि बिबाङा खमायनायाव जोंनि बुहुम बिखुंनि दुंथायाबो बांलांदों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि माखासे ओ थांना थानाय राहा बेबो जोंहा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों जेरै रानस्राव बोथोरा बांलांदों बुहुम बिखुंनि दुंथाइ बा गरमा जोंहा बांलांदों बेबायदिनो जोंहा आरोबाव जोङो बिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांनायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमनि दिदोमथिया जोंहा खमायलांदों आरो बेबायदिनो जोङो मख'नो हाबावो जे जोंहा माखासे मिथि थिंगायारि गाज्रि जानाय होननानै बुङोबा जों जे माखासे हाबा हुखा मावबाय जे बा जोङो खार कल खारखानानिफ्राय जोंहा माखासे खामु मुवाफोरा ओंखारलांनाया बेबायदिनो दैजों गोरोबफैबाय बा दैमा दैसाफोराव बेफोरखौ हगार हरबाय बेबायदिनो गाज्रि दै बिस गोनां दै हा बेफोरो जोंनि दैखौ गाज्रि खालामनो हमदों बा जोंनि मिथिंगानि जे गुदि मुवा जे दै बेखौ गाज्रि खालामनो हमदों आरो गोबांथार आबाद मावनायनि जाहोनाव जोंनि हानि बा जोंनि बुहुम बिखुंनि जे जोंहा माखासे गुदि मुवाफोर जेरै हासारफोर खनि संख्रिफोर बेफोरो जोंहा जामलांदों बा खमायलांदों आरो बेबायदिनो जोंहा मख'नो हाबावो जे जोंनि आबाद मावनायाव जे जों बाहायनाय माखासे रासायनारि हासार बाहायनाय एमफौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय आरो जोङो हाग्राफोर फोथैग्रा मुलि बाहायनाय बेफोरो जोंनि मिथिंगानि हा बा जोंनि मिथिंगानि हानि गुदि मुवाफोर जेरै खनि संख्रि बा गुबुन गुबुन बेफोरखौ खहा खालामदों आरो बेफोरनो माखासे अखानि दैफोरजों सुस्रा लांनानै दैमा दैसाफोराव गोरोबलांनानै जोङो दैखौ गेब्रेङो खालामदों आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंनि माखासे बाहायथिनि थाखाय मोब्लिब दिहुनन्नाय बा बायदि बायदि बेफोराव जोंहा दै दैमाफोरखौ बान्दो थेनाय बेफोरनि गेजेरजों जोंहा हाया गिसिखानाय ना बेफोरबायदि जाथायनि जोहै जोंनि मिथिंगाया गाज्रि जालांनो हमदों आरो बेबायदिनो जोंनि माखासे टाउन सहरफोराव जों माखासे गाज्रि बेसाद बा प्लास्टिक मुवा बायदिसिना लबारनि बेसाद बाहायनाय बेफोर बांलांनानै बैफोर दाखोर दालाखौ जेराव मेराव गारनाय बा जोङो माखासे गेसाव गोफोनफोर मोनामनाय बांनाय ना बेफोरनिफ्रायबो जोङो माखासे जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांनो हमदों आरो जोंनि सुबुं अनजिमानि जे जोंहा गारि मथर बा बाहायनाय बा थांलाय फैलाय बांनाय बेनि जाहोनावबो जोंहा मिथिंगाया खोब दुंखावनाय जोङो बे थासारियाव फैदों आरो बेबायदिनो जोङो मिथिंगा गाज्रि जानाय होननानै बुंबावोब्ला जे जोंनि माखासे नाङै माखासे मुवाफोर बाहायनाय जेरै जोङो गुबुन गुबुन दारिमिननि गेजेरजों जोङो ओ माखासे गोदान गोदान जुनथि दिहुननायाव जे माखासे गेसफोर ओंखारनाय ना बेफोरखौ जोङो मख'नो हायो आरो जोंहा माखासे जोंनि बिरोंदामिनजों जौगा होजानाय जोंहा माखासे फि टर बायदिसिनाफोरा गोथौ गोथौ हाखौ एवनानै जे जोंनि हाखौ गाज्रि खालामदों